हेलौ औ खोनादों खोनादों।
औ जों दा बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव माबायदि गोनां बा जोंनि ओनसोलाव मा मा बिफां लाइफां मोननाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
ओरैनोथ मोनथिखागौ जोंङ मानसिया सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय अक्सिजेन गेस नांगौ नङा होमबा?
औ औ।
दा बेफोरखौ जोङो मोनो बिफां लाइफांनिफ्राय नङा होमबा?
औ औ।
आरो जों हां लानानै। हगारो। जोङो खौ बिफां लाइफाङानो सोबनानै लाफि फिननानै बेखौनो मोजां खालामफिननानै मा अक्सिजेन गेस जोंनो हगारो नङा होमबा?
औ औ।
जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बिफां लाइफां मोनो दा बर्थमान?
दा बर बर्थमान बुंनो थाङोबा जोंनि जायगायावहाय बिदिनो गाम्बारि, सिगुन, साल। मेहेगुनि बेफोरखौनो मोननो थाङो। आरो नाथाय बेफोरनि गेजेराव साल बिफांखौ बा सिगुन बिफांखौ गोबां खम समनि बिफां लाइफां नुनो मोनसै जोबोद खम गायसै आथिखालाव बेफोरखौ। ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव?
जोंनि गामियावबो बेनो ओरैनो साल, सिगुन, गाम्बारि माखासे फिथाइ सामथाइफोरनि बिफां। औवा बेफोरखौ नुयो आरोना।
दा बिफां औ। दा बिफां लाइफाङा। दा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथां? बिफाङा जोंनो। अक्सिजेन होनायनिफ्राय लानानै फिथाइ बा न खालामनायाव बाथाम। बा। जिरायनो थाखाय सियार, सकि बेफोर गासिबो ओ बिफां लाइफांनिफ्रायनो खालामनाय नङा होनबा? दा जों बिफाङा बेफोरखौल होआ जोंनो बिलाइनिफ्रायबो जेनेबा निम बि बिफां जे बिलाइनिफ्राय जोङो बिगुरनि बेरामखौ हामो होननानै मिथिगौ। दा बिफाङा बेफोरबाददिनो गोबां जोंनो ओ जिउआवहाय मुलाम्फा होयो आरो बिफाङा जोंनो सायाबो होयो नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा बिलाइ बहरा बा साया बिफां। दंना गैया जेनेबा मा मुं बुङो बे साया बिफांखौ?
ओरैनो जोंनि ओरै साइदजोंहाय साया बिफां होननानै बुङोबा दा जाय दाब्लि बिफां होनो आरो ना मोनसे।
औ औ।
बे बिफांनि फिथाइफोरा दाब्ले दाब्ले जायो बिनिखायनो बेखौ फिथाइ दाब्लि बिफां होनो खोमा?
औ।
बेखौ मोननो हायो।
उम दा बिफां लाइफाङा जोंनो रांखान्थि जौगाहोनायजों लोगोसे गोबाङैनो ओ सुबुंनि जिउआव बिफां आरो सुबुंजों एंगालायनो हायै खामानि मावगासिनो दं। दा नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव ओरैनो जेनेबा साहा बागान बा माबा मोनसे रबट बागान बेफोरबादि दङ नामा?
जोंनि गामियावथ गैया नाथाय जोंनि गामिनि खाथियाव दङ आरोना रबार बागान दङ।
औ
आरो जोंनि ओनसोल ओरैनो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव साहा बागान दं आरोना जोङो ओरैनो दावबायबा नुनो मोनो।
औ औ
बि साहा बागान दङ बेफोरजों बेफार फालांगि खालामनानै जानो हागौ बिथांमोनहा जिउ राहा खुंगासिनो दङ
औ औ
ओरैनो आथिखालाव बिफां लाइफां दानफायनायाबोथ' गोबां जाबोबाय नङा होमबा
औ औ
बिफां लाइफां दानफायनायनि गेजेरजों माबाफोर जोंहा खहा जायो नामा माबाफोर जेंना जायो नामा बेखौ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ औ औ ओ जोबोद मोजां सोंथि आथिखालाव बे जोंनि सुबुं अनजिमाया गोबाङैनो गोबां बांबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव सुबुंनो थाग्रा जायगानि गोनांथि जादों बेनि थाखायनो सुबुङा गोबां हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै न' लुनो गोनां जादों आरो दा बेनि रैखाथि होनो थाखाय जोङो सरकारा बे मोनसे खामानिखौ मावनांगोन जिहेथु जोंनि भारताव सुबुं अनजिमाया ओ नेम खान्थि गैयालासेनो बारायगासिनो जिहेथु सरकारा मोनसे थि सुबुं अनजिमा बांनायखौ खमायनो थाखाय ओ नेमखान्थि दायो अब्ला जोंनि भारतआबो बिदिनो मोनसे मिथिंगाजों बुंफबनाय बा माबा मोनसे गाज्रि मिथिंगानि जेंनायाव गोग्लैनाय नङा आरो जोंनि भारताव ओरैनोथ' बा जुनखौ आबहावा सान होननानै फालियो नाथाय बा जुनाव जों बेसेबां बिफां गायो बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। नाथाय जों जिउआव नुनो मोनो गोबाङै गोबां हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय नाथाय बेफोरबायदि दानस्रांनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो खहा बा जुनावल' जों बिफां लाइफां गायालाबा जों फांसे बिफां दानफायोबा सानफ्रामबो फांनै फांथाम बिफां गायोबा जोंनि थाखायनो जोबोर मोजां होननानै आं सानो आरो
नंगौ नंगौ
औ
आरो ओरैनो जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिफैबाय थानाय हादान जानाय होननाय जोंनाव मोनसे दङ नङा होमबा
औ औ
इ हादान जानाय होननायजोंबो जोंनि बिफां लाइफांफोरा गोबां खहा जायो नों थाङा मिथिखागौना ओम हादान सिफायनाय बा? हादान जानाय होननाय माने मोनसे हाग्रामा मोनसे हाग्राखौ दानस्रांनानै बेयाव न' लुनानै जानाय नङा होमबा
नंगौ
बेयावहायबो मा जायो जोंहा बिफां लाइफाङा गोबां खहा जायो। हाग्रा बंग्रा खहा जायो। बेयाव थानाय जिब जुनारफोराबो थानो थाखाय जायगा गैयै जायो
नोंगौ नोंगौ
जायनि जाहोनाव आथिखालाव मैदेरफोरा बे न' न' फैनानै डिस्टार्ब खालामफैनाय बेफोरो बेनिनो मोनसे बिजाउन आरोना
औ औ
जुदि जिब जुनारा थानो जायगा गैया गैलाब्ला बिसोर बेबायदिनो खालामखानांगोन बिथि न जुदि जों सिख' हबायब्ला जोंनि न'खौबो बिसोर सिख'फिननो नाजाखादों बेबायदि जायो आरोना
औ औ
ओरैनो आइखालि गरम गरमाबोथ' बांबाय बेफोर जाहोन जाहैबाय बिफां लाइफां बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव जोंनि भारताव ओ जोंनि भारताव बिफां माबा सुबुं अनजिमाया बांगासिनो दं नाथाय बिफां लाइफां खमायबोगासिनो दङ।
नंगौ
जुदि बिफां लाइफांफोरा बां खमाय लाङोब्ला सुबुं अनजिमायाबो जों सुबुं अनजिमा बांनायखौबो जों होबथानांगोन आरोना
औ औ
सुबुं अनजिमाया बाङोब्ला जों फिफां लाइफां गायनायखौबो बांसिन खालामनांगोन नंगौना नङा?
नोंगौ नोंगौ।
जेनेबा नोंथाङा माबाफोर माबाफोर हाबा मावखांबाय नामा जे बिफां लाइफां गायनाय बा बिफां लाइफां दानफायैनि थाखाय माबाफोर खामानि मावखांबाय नामा नोंथाङा।
ओरैनोथ' आं सासे स्टुदेन्ट हिसाबै ओरैनो न'फ्राव बिफां लाइफां गायो आरो बेफोरबादि ओमफाय बा जुनफ्राव गायनाय जायो आरो न'फ्रावबो एफा एनै गायबाय थायो अब्लाबो बेफोरबादि सासे मानसियाल' बेफोरबायदि बिफां गायोबा बा जायगानि थाखाय जायगानि थाखाय बिफां लाइफां गायनो गैयाबा अब्ला जोंहा जोबोद खहा जायो आरो बिफां लाइफां गायनो थाखाय सासे मानसियाल' गायनानै बेखौ जों आबहावाखौ ओ गेबे ओ गेब्रेंनायनिफ्राय रैखा खालामनो हाया जोङो ओरैबादि खालामनांगोन गासैबो सुबुङा नेम बादि बिफां लाइफांखौ सानफ्रामबो फांसे बा फांनै दानफायोबा फांथाम फांब्रै बिदि गायनाय ओ गायोबा जों मोजां आरो आबहावा गेब्रेनायखौ जों होबथानो हायो औ।
ओरैनो नोंथांमोननि न'आव दा मा मा बिफां दं?
जोंनि न'आव ओरैनो दा बेयो गाम्बारि दं साल दं सिगुन दं मेहेगुनि दं सन्दनबो गायदोंमोन आरो
ओ उम
बेनो
जोंनावबो बेनो साल सिबिं गाम्बारि बिनो माखासे जामबु बिफां सफारि खान्थाल
औ औ ओम
बेफोरनो दं आरो ना।
दा होमबा जों मिथिनो मोनबाय बिब फां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होनायनि अनगायैबो गोबां सायानिफ्राय लानायनि फिथाइ सामथाइ बेराम आजाराव नायनो थाङोबा जेनेबा निम निम बिलाइजों जों गोबां बिगुरनि बेराम हामो होननानै मि थिनो मोनो
उम
नंगौना नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ
ओरैनो बिफां लाइफां दानफायनाया बारा जादों होनोब्ला बेनि दाया जाहैबाय जों सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो नङा होमबा
औ औ
सुबुं अनजिमा बांनांनि थाखायनो जोङो मा थानो थाखाय जायगाया बांसिन नांगौ जादों।
औ
बाहायनाय मुवाया बांसिन नांगौ जादों।
औ औ
सासे सुबुं अनजिमा बांनाय माने सासे मोनसे थानाय जायगानि गोनां थि जानाय नङा होनबा।
औ
ना खाय बेनि थाखायनो बबावबाखांनानै आरोना मोइनलि जोङो फिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ जुदि होबथानोब्ला जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानांगोन नङा होमबा
औ औ
आथिखालाव बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय अखा बा बोथोरा सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
अखानि बेलायावबो दैज्लां बोथोराव नायनो थाङोबा जों ओ आबादारि सुबुंफोरा ओ थिग मथन बिदिनो अखानि दैखौ मोननो हाया दुब्लि बारियाव बिनिखायनो ओ समायबा माइ गायनो थाखाय दैनि आंखाल जायो बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनदोंना नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ ओ नोंथां नै जोंना समाबो फैयो। फैयै जि मिनिटआनो जाफैबाय नङा होमबा।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
बिदिबा जों लाखिलायसै ना औ दे औ औ औ।